हेलौ औ नोंथां नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
आं मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ दसे सम नोंथाङा आंनो होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां आङो जोङो दा ओ बैसागुनि बागै सावरायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि एंगारहायै ओ फालिबोनाय फालिबोबाय थानाय बैसागुआ मोनसे जोंनि गोदोर नेमखान्थि ओ जोङो ओ बैसागु बुंब्लाथाय जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै ओ मिथिनो मोननाय जायो जेरै जोङो मोनसेया ओ मैसौ बैसागु आरो रो मोनसेया मानसि बैसागु ओ जों फारस नो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो मोखो मोसौ बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागु सानखालि जोङो ओ दुगैस्रो लोबस्रां जोङो निजि गोथार जाग्रोनानै ओ जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो लोगोसेनो जोङो मोसौखौ ओ मोसौ थुखैनायनि बायदि बेसाद नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाबाय ओ लाव फान्थाव लाव फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय बायदि बायदिफोरजों जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो लोगोसे जोङो ओ औवानि आरु फिसा एरनानै जोङो बेवहाय जोङो मोसौनो माला सुना होनाय जायो आरो जोङो जोङो दंग' एबा ओ हाखर जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जोङो मोसौ फागा बावनाय जायो लोगोसेनो आरो जोङो मोसौखौ ओ बे सानखालि मोसौ खौ जोङो जाहाथे बेम बेमार आजार जाय बायदि मोसौखौ जोङो मोजाङै थुखैनाय थुखैनाय जायो आरो लोगोसे जोङो बे दिनखालि मोसौखौ जोङो उदां उदाङै ओ दुब्लि फोथाराव जोङो एंगारना होनाय जायो आरो मोसौखौ समायहोनो थाखाय ओ हांगार हांगार फोननाय जायो फथा फुननाय जायो बे फथाखौ जोङो साराय एबा खान्थानिफ्राय हख'नानै थाव गुबैजों जोङो लगायनानै मोसौनो फोनना होनाय जायो
औ नों
औ नोंथां आरो लोगोसे जोङो बे सानखालि जोङो एक्स' एक दा मैगं ओ जानायखौ मोनथिनो मोनो ना नाथाय दानि दिनाव जों बे एकस'था एकखौ जोङो जाबांनाय जाया बांसिनानो जों सात दा बिनि ओ मैगं गोखा गोखैखौ जोङो जानाय जायो
औ नंगौ
खुंखा दिंखिया। बिदिफोरखौासफोरखौ जोङो जानाय जायो। आरो लोगोसे दाथ' दा मानसि बैसागु होनब्ला जोङो मानसि बैसागुनि। मानसि बैसागुखौ जोङो फार्स्टावनो जोङो। बे मानसि बैसागुनि सानखालि जोङो फार्स्टआवनो जों गेदेरखौ। गोदेर सुबुंखौ जोङो बोर लानाय जायो आरो। जोङो उन्दैयैनो अननाय होनाय जायो।
औ नंगौ।
औ नोंथां नोंथाङा। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि मोसौ थुखैनाय जायो नोंथांखौ फोरमायनो हागोन ना
नोंथांखौ खोनायाखै आं मा बुंदोंमोन
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय। मोसौखौ माबायदि थुखैनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां बिदिनो नों बिथाङा दासो बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि हिसाबो मोसौखौ थुखैयो।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंनिया सैथो। सैथो दाननि लासखालि जोंनिया मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो मोसौखौ जों हैनो थाखाय सानसे सिगां जोङो जाखिनि जगार नांगौ बिदिनो लाव लाव फान्थाव हालदै बिदिनो थाराय देग्लि लथि जाखिनि बेखिनिखौ माने जोङो सानसे। बिसनि आगोलावनो नागिरनानै।
जमा खालामना दोनखानाय जायो आरोोना नोंथां औ बिदिनो बिनि। फुङाव बिनि फुङाव जोङो बिदिनो दुगैनानै बिदिनो जोङो जाखिनि मैगं थाइगं लाव। लाव फान्थाव हालदै बिदिनो थाराय थारायनि जेनेबा बेदर बेफोरखौ जों हानानैखि जों आरूंजों।
माला सुनाय जायो आरो माला सुनानै जोङो बै थारायजों। बिदिनो मोनफा मोनफा न'खर न'खर जोङो थुनानै दोनो दोननाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो थुना दोननायनि उनाव जोङो। मोसौखौ हाखर एबा जोङो बिदिनो दंग' बायदिफोराव थुखैयो थुखैनानै आरो। जोङो। जाखिनि बे जोङो ओंखाम संनाय दो नङाब साराय बेनि ओमफ्राय जोङो हांगारखौ बिदिनो हनानै जोङो थाव एसे फोननानै माने बिनि मोदोमाव फोननाय जायो आरोना। गोदोनि बायदि फोथायनाय दंमोन बिदिनो गोबां जोंनि जा हाग्रा हाग्रानि मोसा बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ। मोसौखौ गियो बेफोरबायदि जोङो। होननानै होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
औ बिदिनो जोङो सेथि सेथि बैसागुखालि जोङो गोबां। गोबां बिदिनो जोंनि न'खर न'खर बिदिनो फुजा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां बिदिनो फुजा होनानै जोङो बिदिनो उन्दैफोरा गोदोरखौ बोर लायो। खुलुमो बिदिनो उन्दैफोरा। गोदोरफोरा उन्दैखौ बोर होनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो गोबां बिनिफ्राय बिदिनो नैथि सानखालि जोङो बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बिदिनो बायदि गाससिबो बिदिनो जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लानानै बिदिनो जोङो गामि गामि न'खर न'खर मागि हैैयो आरोना नोंथां गोदोनि गोदोनि जुगाव जोङो बांसिनानो खाम सिफुं सेरजा जथा लानायखौ नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो जोङो दानि जुगाव गोबां बक्स आरो बिदिनो गोदान मेथाइ बेफोरजों जों मोसानायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो नोंसोरनिजोंबो बिदि मोसायो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां हागोन ओ जोंनिथिंबो बेबाय दिनो ओ बैसागु मोसानाय जायो बिदिनो जोङो बैसागुनि नैथि सानखालि
औ
मागिनोबा बैसागु रंजानो जोङो ओंखारलाङो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बा फंबाय बियानाव बिदि जोङो ओ
आबै आबौ बिदि जोङो ज' नांनानै ओ बैसागु मोसानो बा मागिनो ओंखारलाङो आरो लोगोसे जोङो बेवहाय गोदोनि दिनावथ' नों थाङा बुंलांनाय बायदि खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना हारमनियाम आरो औवानि थरखा बेफोरबायाददिखौ लानाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव एसे औ खम जानायखौ जों नुनो मोनबाय दानि दिनाव खेसेद बा बक्स बायदिफोरखौ लानानैसो गोदान मेथाइजों मोसानो हमबाय आरो नोंथां
औ नंगौ
बे बैसागु मोसानो थांनायाव जोङो हिनजाव सुबुं हिन्जाव सुबुं बा माहारिया ओ दख'ना गोमो आरो आर'नाइ फालि गोज्जा ओ जोमग्रा जि जोमग्रा जि आर'नाइ बेखौ लानानै ओ फथा गोज्जा ओ लानानै मोजाङै समायना रमायनायै देलायनानै बैसागु मागिनो ओंखारलाङो बा रंजानो ओंखारलाङो आरो हौवा सुबुंफोरा गामसा गोथा आरो ओ आरनाय जि आरो गस्ला गुफुर बा ओ इन्दिनि गस्ला बेखौ गाननानै ओ मोसानो बा मागिनो ज' ज'नो जोङो लैहोर लैहोर ओंखारलाङो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो बे बे जोङो बैसागु मोसाखांनानै जा इसे एनै रां आरो माइरं बेग बखौ मोननाय ओ बेखौ जोङो मोननानै जोङो ज'नो बैसागु उनाव जोङो खाना जानाय जायो
औ
आरो लोगोसे ओ बैसागु जोबनाय बैसागुनि लास्टाव बा बैसागुनि जोबखांनायनि उनाव जि जोंना गोदोनि दिनावथ बेबायदि फांसन खुंनाय जायामोन नाथाय दानि दिनाव फांसन खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे फानसन बे फांसनाव जोंना मोसानाय बादायलायनाय आरो मोसानाय रोजाबनाय खेला बारनाय बायदिसिना खेलाफोरखौ ओ थिंख्लि बुख्रुबनाय खारनाय बारनाय आरो बिदिनो दै बोरि गेलेनायफोरखौ बादायलायनायफोरखौ जोङो बाहागो लानाय जायो नोंथां आरो बे जाय सुबुङा देरहैायो बे सुबुंनो बान्था होनाय जायो आरो लोगोसे ओ बे फांसनाव ओ फांसनखौ गोदोर खालामोबाथाय ओ मेथाइगिरि मेथाइ खनगिरिखौ गायकखौ जोंना लाबनाय जायो नोंथां आरो बे बे गायकआ बैसागुनि बैसागुनि रंजानायाव जोंखौ जों जों रंजाफायो आरो जों बिसोरजों रंजाफायो लोगोसेनो आरो सुबुं गेदेमा गदोर सुबुं हांख्रायनानै लाबोनाय जायो बे सुबुङा गथ'फोरखौ बा उन्दैफोरखौ जायखि जाया सुबुंफोरखौनो बोसोन होलाङो बेफोर सुबुं गियान गियानखौ मोननो हायो आरो लोगोसे जोङो मिथियै बाथ्राखौ गोबां मिथिनो मोनो नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ बैसागु रंजानायाव ओ बिदिनो फांसन खुङोना खुङो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो फांसन सुफुंनायखौ जायो बिदिनो गोदोनि जुगाव जोंनि गोदो आबै आबैनि जुगाव मानि बेफोरबायदि फांसन खुंनायखौ जों खोनाफेराखैमोन आरोना नोंथाङ नाथाय दानि गोदान जुग जोङो बिदिनो फांसन खुंनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां खेला थायो बेफोरावबो आरो बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदि बायदि खेला थायो आरो बिदिनो जो बिदिनो जोङो गायग लाबोनानै जेनेबा रंजालि बैसागुखौ जोङो बिदिनो रंजा बाजायै हगार हरो आरोना
औ नोंथां नोंथां दा जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां